हेलौ खोनादोंना?
खोनादों।
औ ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं।
अ होमबालाय जोङो ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै।
औ दे रायज्लाय जागोन।
औ औ बेनो जाहैबाय न'खर।
औ जायो न'खराव औ।
ओ जागायनोसै बिदिब्ला? औ औ दा ओ न'खर न'खर होनना बुङोब्लाथ' नों थाबो मिथि खागौ औ दा न नखर ओ दा न'खर होनना बुङोब्ला जोंना ओ बुहुमाव दा जेसेबांखिनि मानसि माहारि दङ ना? बेफोर ओ गासैहाबो गावबागाव नखर दङ। दा ओ बेवहाय न'खर होनना बुङोब्लाथ' न'खरा दा जोंना मोननै रोखोमनि थायो। सोरनिबा न'खरा फिसा बा अ सोरनिबा न'खरा गिदिर जायखौनोखि जोङो जयन्ट फेमिलिबो होननानै बुंनाय दा ओ जोंना फिसा फेमिलियाव थागोन जोंना बिमा-बिफा फिसाज्ला फिसाजो बो थानो हौ दा जोंना ओ जयेन्ट फेमिलि बा गेदेर न'खर होनना बुङोब्ला जोङो बेवहाय बिमा बिफा ओम बिबै बिबौ बिब बिनानाव बा बिदा फंबाय बा बिदा बिबाजै बिमायं बेफोरबायदि थानो हागौ ना थ ओ जोंना नखरनिफायथ जोङो गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोनोना? माब्लाबाफोर माबाफोर खहा जायोब्ला बा माबाफोर जेंनायाव गो गोलैयोबा जोङो नखरनिफाय गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो। दा औ दा बेबायदिनो जोंना बिमा बिफा नखरावथ बिमा बिफायानो मेन ना जोंना? दा औ नख ओ बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोनोमनिफ्रायनो लानानै जोंखौ फेदेरदों फोलावदों जोंनि जा माखासे जोंनि जिउवाव माखासे गोनांथि जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ जोंनो बिमा बिफाया होनानैस ओ होदों बा होनो नाजादों थ ओ आथि खालसिम जा जोंनि फरायनाय लिरनाय ना बेयावबो जोंखौ जोंनि बिमा बिफाया गोबां हेफाजाब होदोंबा ओ गोबां खस्थ थ खालामदों जोंनि थाखाय
औ नंगौ
जों लोगोसे जोंना बिबै बिबौ बिबै बिबौफ्राबो जोंखौ गोबां अननाय होबोदों उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो उन्दै समाव जोंखौ सल बाथा खोन्थानाय बा ओम गावसोरनि ओ जिउवाव जालांनाय जा माखासे जा थायफोर बेनि सोमोन्दै खोन्थानाय बा जोङो इयुनाव ओ माबायदि सोलिनांगौ माबायदि आवगायनांगौ माबायदि दाव गुवालांनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोंखौ खोन्थायो बा जोङो ओ गारजि जि लामायाव आवगायनो नाङा मोजा मायाव आवगायनांगौ बा मोजां सोलोंथाइ लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोंखौ जोंनि आबै आबौमोना खोन्थाबोदों बा बिमा बिफा बा न'खरनि माखासे मानसिफ्रा जोंनो खोन्थायो औ दा बेजों बेजोंनो लोगोसे ओ जोङो माखासे जा जोंनि ओ फेस्टिभेल बा अकेजनफ्राव जों जोंनि फेमिलिजों ओ टाइम स्पेन्ड खालामो बा टाइम स्पेन्ड खालामनांगौ जेरै- जोंनि बर'फोरनि बैसागु ओ मागो दमासि बेफोर गासैखौबो जोङो जोंनि न'खरनि मानसिफोरजों ओ ओ सेलेब्रेट खालामो बा ओं लोगोसे जोङो खुङो बा हे फाजाब होलायो थ' बेबायदिनो जोङो ओ गासैबो न'खरनि मानसियानो जोङो ओ रंजा खुसियै मिलायलायना थानांगौ ओ गुबुन सासेया सासेखौ हेफाजाब होनांगौ लोगोसे जोङो माब्लाबाफोर गोसोआव माबाफोर दुखु जायोब्ला बा माबा मोनसे गोसोआव माबा मोनसे सानबाय थायो ब्ला बेफोर खोथाफोरखौ जोङो न'खरनि सोरबा सासे सोद्रोमानो खोन्थानानै मोजां मोनो बा गो बे खोन्थानानै माने जोङो जोंनि गोसोआव जा दुखु जाबाय थादोंना बेखौ जोङो खोन्थानानै गोसोखौ रेज जें मोनो बा मोजां मोनो बेफोरनो आरो आरो लोगोसे दा आथि खालनि जा मुगा बियोथ' बिराद चेलेन्जेस जाना फैबायना जोंनि था खाय थ' बे मुलुगाव जोङो जौगानो ओ जोंनो जोंनि ओ न'खरनि सोद्रोमाफोरनि हेफाजाब नांगौ जायो। थ' बेयावबो जोंनि न'खरनि ओ सोद्रोमाफोरा जोंखौ हेफाजाब खालामो। त' औ बेफोरनो आरो दा नोंथाङा मा मा बुंनो सानो बेनि सोमोन्दै न'
औ ओ आङो बुंनो सानो दा नोंथाङा माखासे बाथ्राखौ ओ बुंबाय दा न'खरा ओ मोननै रोखोमनि थायो होनना बुंदों नंगौ बियो। मोनसे ओ फेमिलि फिसा मोनसे न'खर आरो मोनसे फेमिलि गो आरो जायखौ जों जइन फेमिलि होनना बुङो दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि दा बांसिनानो ओ न'खराव ओ दानि जुगाव ओ फेमिलि फिसाखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। मानो होनोब्ला ओ फेमिलि गोदोर जायोब्ला बांसिन न'खरावनो ओ नै नाय ओ बेबायदि ओ माबा मोनसे खामानिनि थाखाय नांलायनाय जानाय लोंनायावबो एसे नांलायनायखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनो। आरो बिनिखायनो सोरबाया ओ फिसा फेमिलि जानो मोजां मोनो। बिमा बिफा थाबाय फिसाला फिसाजो थाबाय बेबिदिनो ओ बेनि अनगायै आबै आबौ थाबाय बेबायदि आरो दा बेनि अनगायै जोंङो बिदा बिफं हाबा जालायनानै ओ साब्रै बिदा दोङो अब्ला साब्रैबो हाबा जानानै साब्रैबो हाबा जानानै गथ' गथाय खांनै गासैबो ओ जयेन फेमिलि जानानै मोनसे फेमिलि ओ जानायखौ जोंङो बांसिनानो खम नुनो मोनो। मानो होनोब्ला साब्रैबो हाबा जानानै ओ गथ' गथाय साब्रैबो खांनानै बेजों लोगोसे आइ आफा थादोनानै बेबायदि न'खर थायोब्ला बांसि नानो नांलायनाय जानाय लोंनायाव दावराव दावसि बेबायदि जोंङो नुनो मोनो। बिनिखायनो ओ ओ सानै हौवा हिन्जाव थायो बिनि उनाव गथ' गथाय थायो। आरो आबै आबौ बि बिदि जोंङो बांसिन नुनो मोनो। आरो बियो दाबो सोलिबोगासिनो दङ। बेनिखायनो ओ फेमिलि फिसाखौ बांसिनफोरा ओ बांसिनै मोजां मोनोसै साबै दा ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओहोम जागासिनो दङ। ओ आइ आफा थाबाय आइ आफा बिनि उनाव गथ' गथाय सानै बा साथाम। बेबायदि जोङो फेमिलि। ओ गासै साब्रै साबा बेबायदिल' जोङो बांसिन नुनो मोनो। दा बिनिखाय बेबायदि फेमिलि जायोब्ला बांसिन ओ माने जेबो। दावराव दावसि गैयै। नांलायनाय खमलायनाय गैयै बेदि। सिरि सिरि एसे ओ हेपि थानाय। खौ जोङो नुनो मोनो बेवहाय ओ सोरबाया बेनि गेजेरावनो हौवा हिनजावनो नां बायो बियो आलादा खोथा हौवा हिनजाव नांलायनायनि ओ आरो बिदायफ नांलायनायनि गोबां ओ आलादा आलादा दा हौवा हिनजाव नांलायनाया खोब न न'खरनि जेंनाखौ लानानै। नांलायो आरो बिदा बिफां नांलायनाया मो मोनसे ओ गिदिर नांलायनाय होननानै बुंनो हायो आरो। गिदिर ओ जाहोन जायोब्ला माबा मोनसे। ओ जाहोनखौ लानानै नांलायोबा। न'खरा ओ दुंहावथाव थासारि फैयो। जानो लोंनो सुख गैया जायो बेबायदि मोनसेखौ जोङो नुनो मोनो। दा ओ। हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय। बिनि उनाव फरायसा सालियाव ओ नाम लगायो बेबायदिनो जोंनि न'खरफोरा सोलिगासिनो दङ। आरो बिमा बिफाया। गथ' गथाइखौ ओ फरायहोनानै मानसि गिदिर खालामनाय जोबोद सिमां। थायो। आरो जों ओ आइ आफानि सायावबो आइ आफानि सायावनो जोङो ओ गथ' गथायफोरा बांसिनै ओ मा होनो बिसोरनि सायाव हेगारना होयो। दा जायब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायफुनाय बिसोरो। ओ बिमा बिफाखौ लानानैनो बिसोरो ओ बे बुहुमाव थांनानै दङ। बिमा बिफा गैयाब्लानो ओ जे बो गैया होननाय बायदि। आरो बिमा बिफायाबो। गावनि गथ' गैयाब्ला । जेबो गैया होननाय बायदि, बे बुहुमाव बेनिखायनो हाबा जानानै गथ' गथाय खांनानै न'खर संसारखौ माबायदि दैदेननांगौ। माबायदि ओ सोलिलांनांगौ? गाव जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थानाय, न'खर लुनाय, ओ न'खौ न' गैयाब्ला न' लुनांगौनि मोनसे ओ साननाय हनाय फैयो। गुबुना ओ न' गिदिर लुयोब्ला पाक्का बिल्डिं लुयोब्ला बै न'खरा एसे गोरिब अब्ला बे गोरिबा बै न'खरखौ नुनानै एसे दुखु नांनानै गाव खस्थ' खालामनानै न'खौ ओ लुनो बेबायदि दा न'खराव, रांखावरिनि रांखावरिनि सायाव एसे ओ गोबां प्रब्लेम नुजायो। ओ रांखावरि गैयाब्ला नख न'खरखौबो दैदेननो जों हाया गथ' गथायखौबो जोङो ओ फरायहोनो हाया । आय खौबो जोङो फैसा थाखा गैयाब्ला जों नायनो हाया जेब्ला ओ ग थ'आ बिमा बिफानियाव ओ माबा मोनसे बियोब्ला होनो हायाब्ला बिमा बिफायाबो दुखु नाङो आरो गथ'फोराबो दुखु नाङो। बियो मोनसे ओ जोंनि ओ जाबाय थानाय आरो दा ओ बांसिनानो ओ जइन्ट फेमिलि दहाय नों बुंनाय बायदि जइन्ट फेमिलियाव गोबां ओ फेमिलि मेम्बार्स थानाय हिसाबै बेवहाय, ओ मा होनना बुङो नांगौ बायदियै ओ खायसे मोजां मोजां, ओ बिदा बिफं अनलायनाय, बिदा बिबाजै अनलायनाय, आइ आफा अनलायनाय, आबै आबौ अनलायनाय बेफोरो जमा जइन्ट फेमिलि गोदोर जायो। जायोब्ला मोनसे मोजां नुयो आरो अनलायनाय थायोब्ला जइन्ट फेमिलियबो जायो आरो जाय अनलायनाय गैया बेयो फेमिलि गोदोर जाया। फेमिलि गोदोर जायोब्ला मोनसे ओ जोङो नुयो मोनसे हेफाजाब होलायनायखौ जों नुनो मोनो ओ सासे ओ बिदाया बिफंखौ हेफाजाब होनाय। बै सासेया बै सासेखौ हेफ फाजाब होनाय रांखावरिनि गेजेराव ओ माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला ओ न'खरनि गेजेरावनो मा होलायनाय थाखा फैसा गोहोलायनाय ओ जानाय लोंनायाव ओ खरसा खालामनाय। बियो मोनसे आरो बिनि गेजेरावनो ओ फानलु, संख्रै, माइरं बायनाय ओ फानलु, संख्रि बायनायाबो गेजेराव गेजेर गेजेर नांलायनाय हमलाय जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सोरहाबा ओ जयेन्थ फेमिलिबाबो मोजां फेमिलिबाबो अ अनलायनाय थाब्लाबो दावराव दावसिया गेजेर गेजेर जायो। आरो फिसा फेमिलि बाबो बिमा बिफा थाब्लाबो बिमा बिफा आरो गथ' गथाय साब्रै थाब्लाबो बे साब्रैयानो ओ माबाबा ओ न'खरा सुख सान्ति गैया जायो आरो सोरानावबा सुख सान्त ति मोजाङै थायो। अनलायनायनि गेजेरजों न'खरा जौगालाङो आरो जाय अनलायनानै ओ जौगालाङो अनलायनायखौ न'खरनि न'खरनि गेजेराव खिथिलायनो हायो। बेफोरो गामियाव बाख्नाय जायो आरो दा ओ
ओ नंगौ नोंथाङा बुंनाया। ओ सैथोआनो अब्लालाय जों आङो ओ बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे जागोन बे जोङो बे टपिकखौ बियावनो दोनथ'
औ अ औ